खोनाबाय।
खोनादों औ।
नोंनिखौ खोनायाखै आङो।
खोनायाखै?
नोंखौ खोनायाखै?
ए खोनादों आं। खोनायाखै
खोनाबाय अखा हागासिनो जोंथिं नोंसिनथिं खोनायाखै
थाइफ्रिदों एसे नै
ए थायफ्रिदोंसो एसे फिसा फिसा हाद दों जोंथिं नवाव माय गायाखै?
दिनो फिसा फिसा हो
जाय माइ गाया खै नोंहा दिनै माइ गायाखै
गायाखै
रां खामायनो गोसो गैया नामा नोङो?
ओरैनो
रां खामायनो गोसो गैया नोङो?
आं दस्रायावसो दंफैयो। बेंथलावसो दंफैयो आं आमाइमोननाव मैया आइ नैमोन लायदों
ए
मैया गायखांबायमोन गायखांनायालाय बाजै ना
ए जोब्बायबो दानो उ
माने दलहाार दंबावो गायब्ला ओमफ्राय जोसा गायगोन खोमा बेखौ दानो गायथ'वा थन जाथ'वाखै
दिनै जि गोबाव अनलाइन थाथारदों नामा नोङो आं गायनो रोङालै आंखौ रावबो लाङा आं हथासेङावनो थाबाय थानो मोजां मोनो
दिनै जि जानबुंआव बेसे गोबाव थाया? सोर आदाजों रायलायबाय थाया?
थारग
जिनै रिंगासिम आं सेेरिंगासिम सार आङो गुदुना सानानो उन्दुनो हाखौ द गुदुना साबाय ओमफ्राय लाइनबो गैयैया गरमथारनाा बोथोरा ओखायनो
दिनैहाय जोंहा बेरायहैनोसै नागिरदोंमोन अखासो थाइफ्लेलाबायबाय ओमफ्राय सान्दुंसो दुंनो बाय बेरायहैला बायनी नागिरदों इसे
गीजान जायन
गोजान नुवालै बारा गोजान नङा खाथियाव बै मा बरजर ग ना मा होनो बेयाव
बा मालाय नोंसना रां दंलै थांनो हायो आंहा रां गैया थांनो हाया आंहा रां खामायनांगौ नोंहा माइ गायनानै रां खामायनो हायो आंहा माइबो गायनो रोङा न' न' खथायावनो थाबाय थायो ओंखायनो जेबो गैया
मोजां खोनादों
आंहा खानाय सिनबाय
मानो सिनखो एफा मोजां खानो स' बोबानो जायोमोन ना
खानाय खान्दासिननानै समायना सावगारि दिहुननांगौ आंहा
आयैउरि
समायना नुनायनि सिनदोंब्रा आंहा
बामालाय दे नोंसिनि दिन
औ नोंबो सिनो नामा
आं सिना आंनो खानाय गोलावसो नांगौ
बारा बुरजा बारा बुरजा रां लायाखै सेजौ बाजि रांल' लादों
ए अबेयाव सिना
जोंनि न'आवनो लेंंहरदों
ए
उम नोगोराव थांनो हायाना ओंखायनो न'आव नो लेंंहरदों
आतसा मुसुगुर फुनो होन्नायालाय फुबाय
फुबायमोन फुनायालाय गासै मोननैजों नैजौ रां लाना थांदों
ए
उम
फुनांगौलै मालाबा
बेरायहनो आबो लुगैदों दोंमोन ओमफाय रांङानो गैया आंहा बेरायनोनो
राङानो गैया आंनाबो जोंनाबो
दख'ना गोदान बायनांगौमोन खान्थालखौ खान्थालाबो गैला खान्थाल गैया नोंसिनाव खान्थाल
जोंनाव खान्थाल गैया
थाइजौबो गैया
थाइजौआनो गैला मोन मोननानै सिरिजोब्बाय जोबजोबबाय गैला खान्थाला
आंनाव मैया आदा सासेया थाइजौ खान्थाल बिहरदोंमोन। ओमफ्राय थाइ थाइजौआनो गैला जाजोब्बाय ओमफ्राय खान्थालाबो गैला मोननाया मोनग्रायानो गैला जोबजुब्बाय।
नोंसिनाव खान थाल दंमोन आरो?
थायो जोंहा आइमोनहा। सानफ्रामबो गोमोन गोमोन।
ओ खान्थालबो गैया
दङ जोंनाव गोमोन जाग्रा दङ फांसे ए गोथां जाग्रा गैया जोंहा गलायावसो बायनानै लायो।
ओम दाहाय जानांगौ जोंहाबो र' आनै मोननाव दङ।
अखाया एसे बुरजा हाबा हामगौ। हानांगौ अखा बुरजा हाबासो मोजां आराम मोजां थान्दा नो।
सानदुं दुंबा हामगौसो सानदों जोंहा दिनै बेरायहैनांगौआव
दिनै दिनै बेराय दिनै बेरायहैनो मोनला अखाया दिनै हागा खाला जाम- जामबिलाय।
जोंहा दिनैहा दिनै थांलाबाबो गाबोन थांखागोन।
ओ नोंसोरथ' जि मोजां मोजां सावगारि लागोन लै।
लाया मबेलानो गैया।
जानबुं गैया जानबुं गैया जा यो।
मोजां नङा दंबाबो। सावगारियानो मोजाङानो सिखाराबा।
सिखारो नोसो खेबनोनो रोङा ओंखायनो सिखारजाया सावगारिया।
जानबुंआनो मोजां नङाबा बारा।
ओम आ
दा बेसेन गोसानि नङाना।
बेन थ' जादों।
ओरैनो थांनानै दुगैनानै नुबोबानो जाबाय दे जायगाखौ।
बिदि जाबाय बिदि जाबाय। जा मोजां सावगारि जायाबा बोरै जानांगौ जाखो।
जोहा जोंहा बे फुला
लिसु फिथाइ जानो होननाया गैला जोंना लिसु फिथायाइ जाजोबबाय मोनजाहैयासै। जानो जानो होनै होनै थाङै थाङैनो गैला जा मोन मोनजायासै मालाय जुलुर गेलेग्रा दा सामफ्रामबो जायो। जाहा गैया
फिथाइानो गोजौ गोजौ खासोमोन
फिथाइयानो एसेल' थायखादोंमोन। गैखाया बारा
लिसुबो गैया जेबो गैया खान्थालबो गैया आनारस दंबाबो आनारस बेखौनो जायाखै आङो खनसेबो
दङ
ए
उन्दुनानै जानबुंनायगासिनो आंहा
आदसा
मोजां मोजां मानसिफोरनि सावगारि होनायखौ नायगासिनो
गाव गावथ' थांनो मोनखाला बेलेगनिखौनो
उम उम रां गैया नालाय जोंहा थांनो ओंखायनो बिदिनो मालायखौ नायाबानो जाला
नायग्राबो थानांगौ अब'से
औ न'आवनो थाबाय थायो।
उम मालाय नोंसिना सिरि जेबो नङा दावराव गैया
दावराव गैया दङ जोंहा जोंनाबो दावराव जोंनाव मानसि फैयोना बिरादनो दावराव जायो जोंहा
उम
नोंना आदानि खबरा बोरै मोजाङै ना?
बिदिनो
आदाजों नांलायदों नांलाय नाङाब्रा गावहा रागा जोंबाय थायो आदाखौ
नांलायाखै रागा जोंङा सानबाबो सानफ्राङोबा
मोजां मोननायाव जाखायो बिदिया जेबो नङा जेबो साननाङा नोङो
दा आराम रायलायबाय थादो अखा हानायाव
रायज्लायनो टाइम गैया बेना
आदाया आदाया जोलुर गेलेयो नामा?
गेलेया।
गेलेयो खोमा आं खोनानाय मथेथ' आदाया जोलुर गेलेयो मावखआव थानानै न'आव थानानै
फैयानो बियो मावख'आव
माथो खालामबाय थायो बेलाय न' खथायावनो थाबाय थायो। ओम
दाखालिसो सा से दादाया माबा खामानि मावनो होननानै लिंहरदोंमोन।
ए।
बैयाव मा ख' गिदिराव ओमफ्राय आं आनारस लांफैनो लिंहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय सोलाबासै लां बिनोनो
ए। जोंहा बाजाराव फैनांगौमोन
मा मालायनो?
जाग्रा मुवा जानो। जाग्रा मुवा गोथाव गोथाव सावनाय एवनाय जानो राङानो गैया ओमफ्राय जाहैनो थाखाय।
बारा जाजायालै द'खाननिया।
ओम।
उदैया गाज्रि जायो।
जाबाबो गोथाव मोनो जानो लुुबैयो।
जानोलाय लुबैखागोन। खुगायालाय।
औ। जोंहा जानबुंआव रायलायनायानो जाथारला दाना।
समा नो मिलायाबा
समखौनो होनो हाया आंबो होनो हाया नोंस्रा रां खामायनायाव मु खुब आंहा ओरैनो थायो जालायलाङा। रायलायनायानो
दालाय नोंहाबो दखानाव थानाङाखाय?
आंहाबो गला होयो सम सम थायो होनाया आंबो होमबाबो सिगांनि बायदि सिगाङाव जि गोबाव गोबाव सावरायोमोन जोङो दा सावरायलानो। नोंसोरबो रां खामायनायाव मुखुब जाबाय नालाय। नोंसिना फरायसालिया खुलियाखै नामा?
खुलिथ'आ दानो।
ए। मालाथो खुलिगोन नोंसिना फरायसालिया? एसे गोबाव दंबावो नामा? ए दा गोलोम बोथोरनि बन्द' मोनदों ने?
औ।
ए मोजाङानो।
बे गायनाय फुनाय जोबोद खांबासो
औ। दे होमबा। जोंहा दानथ'नोसै।
औ।
दे।
दे।